अ नोंथाङ मा खालामदों
दङ नोंथां जिरायनानै
ओंखाम जाबायना नोंथां
औ जाबाय नोंथां
दे बिदिब्ला जोङो दिनै जानायनि बागै एसे आरो सावरायनि नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंथां दिनै नै दालि जादों दालि ओंख्रि बेनिफ्राय आलु लाब्रा बेनिफ्राय ब्रयलार
नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव बयलार आलु भाजा गोबां जायो नामा नोंथां
औ जायो ओन दे नोंथां
बिदिब्लाथ' जोबोद गोथाव नङा होनबा नोंथां आलु भाजाया
औ नोंथां गोथाव आलु भाजाया
नों थांनि ओनसोलाव अनला खारै जायो नामा
औ जायो नोंथां
अनला खारैखौ जोंनि ओनसोलावबो गो अनला खारैखौ जोंनि ओनसोलावबो गोबाङैनो जायो नोंथां
औ आतसा औ जोंनावबो जायो नोंथाङ औ औ अनलाया जाहैबाय बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नालाय बेखायनो बयबो गोथाव मोनथारो जानो
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेखौ गोबाङैनो जायो ओ जोंनि ओनसोलाव अमा बेदरजों आरो लोगोसे न'आवनो फिसिना दोननाय दाउजों गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो बे जानो जोबोद गोथ गोथाव नोंथां
अ आतसा
नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि जायोना
औ जायो आंबो गोथाव मोनथारो जोबोरनो अनलाजों अनलाजों न'नि दाउजोंथ' बुंनांला जोबोर गोथाव जाथारो मिलु हाबलायनाय
नोंगौ नोंथां
नोंथां आरो लोगोसे नोंथांमोननिखि मा मा ओंख्रि जायो
जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो अनला खारैखौनो जानाय मोन नुनो मोनो आरो नों थाङा बुंनाय बादिनो दालि ओंख्रिखौबो जानाय नुनो मोनो
औ आदसा
लोगोसे आलु भाजा खालामना बो जानायखौ जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो
औ आतसा ओमफ्राय बिनि अनगायै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि गोजावानो जाया
नोंगौ नोंथां
उम
नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा ओंख्रिखौ माबायसा बानायो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथाङा अनला खारैखौ माबायसा बानायायो एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां गिबियावनो जोङो माइरंखौ दैयाव सोमना दोनो दसे सम बेनि उनाव औ औ बेनि उनाव ओ बेखौ सुनानै एसे दैखौ सरनाय जायो बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो ओ थबसि एबा ओ उलार बायनानै जोङो बेयाव देनाय जायो
नंगौ नों
औ ओइ बेनि उनाव बेनिफ्राय जोङो सारायखौ साराय सारायाव ओ दैखौ फुदुंग्रोना लानाय जायो गिबियाव बेहाय एसे खारदै होनाय जायो बेनि उनाव दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो ओ मा बे देनायखौ होनानै गोदौनायाव होनाय जायो
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो दाउ बेदर एबा ओ अमा ओ बेदरफोरखौ ओ होनो थाखाय जोङो अमा दाउ एबा अमाखौ जों एव खांना लाग्रनानै उनाव होनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि जानाय खौ जोबोरैनो नुनो मोनो गोबाङानो जोंनि ओनोल ओनसोलाव सामु दोंबो अनला खारैखौ जानायखौ नुनो मोनो
आतसा
जोंनि ओनसोलाव अ बुंनायसाय नों
आं नोंथाङा साम'खौ माबायदि स ङो एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो
नोंगौ नोंथां जोङो साम'खौ गोबाङैनो आइजोफोरखौ फोथारनिफ्राय खननानै लाना फैनायखौ नुनो मोनो आरो बे साम'खौ न'आव लाना फैनानै सानसे दैयाव सोमना दोननानै बेनि मैलाफोरखौ
आतसा
बेनि उनाव बेयाव साम'नि खिबुखौ जोङो दानफ्रुदो ससे
आदसा नोंथां बिनि
जोङो बेयाव थानाय मैलाफोरखौ गारनानै जोङो बेखौ एवफ्राननानै अनला खारयाव गारलाना होयो बेयो जोबोद जानो गोथाव नोंथां
औ आत्सा नोंथां
नोंथांनि ओनसोलावबो जायो नामा नोंथां
औ जायो नोंथां आदसा नोंथां आं नोंनियाव मोनसे ओ सों जानायनि मोनसे सोंथि सोंबावनो लुबैदोंमोन
दे बिदिब्ला बुंनाय नोंथां
आरो बे अन्थाइ दाजाबखौ एबा अन्थाइ बाजाबखौ माबायदि ओ संनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
जोंनि ओनसोलाव अन्थाइ जोंनि ओनसोलाव अन्थाइ बाजाबखौ एफा ओरै जानायखौ जों नुनो मोना
औ आसा
ओनसोलाव बेखौ गोबाङैनो जायो नामा
औ जायो नोंथां जोंनाव ओरैबायदि फेमास बेयो ओ बाजारफोराव बेफोरखौ गोबां फाननायबो नुयो बायनायबो नुयो आरो जोंबो जायो बायनानै बेखौनो
नंगौ नामा नोंथां
थां
थारैनो बेयो जोबोद गोथाव औ नोंथां
औ नोंथां औ बे मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ बिथां होनना बुङो बेखौबो अन्थाइ बाजाबखौ
नंगौ नोंथां
बेखौ ओ आलु आलु ओंख्रि संबा एसे होजायो दालिफोरावबो होजायो नाफोरजोंबो जाजायो जोबोर गोथाव आरो बे ओंख्रिया मोदोमो
नंगौ नोंथां
औ औ नोंथां नोंथाङा आरो बर'नि मोनसे ओंख्रिनि मुंखौ फोरमायनो हागोन ना आं बेखौ बांद्राय मोनथिया औ ओ बे बर'नि खारदै ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना
नंगौ नोंथां खारदै ओंख्रिखौ खारदै ओंख्रि होनबा जोङो खारैखौ लाग्रोनांगोन नङा होन बा नोंथां
औ बेखौ माब्रै बानाय जायो
खारैखौ जोङो सरासनस्रा स्रायै थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय जायो थालिर बिफांखौ जोङो दाननानै बेखौ फिसा फिसा बानायनानै जोङो सानदुङाव साननैसो फोराननानै दोनो आरो बेयो रानबाथाय जों बेखौ सावनानै हांगार खालामो आरो बे हांगार बेखौनो जोङो खारै हिसाबै बाहायो
औ नोंथां
बे हांगाराव जोङो दै बाहाय होनानै दोनोबा थोरसियाव बे थोरसिनि फाय बोहैनाय बाहाय बाहाय दैयानो ओ खारै हिसाबै बाहायजायो
औ नोंथां
आरो बेबायदिनो बे खारैखौ जोङो मैगंफोराव होनानै सङो आरो बैफोर मैगंखौनो जोङो खारिमेल होननानै बुंनाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
नोंथाङा बेफोरबायदि गोबां मैगं जाबाय जानांगौ नोंथां
औ नोंथां जाबाय बिदि
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां जायो अनला खारैयाबो बिदिनो
औ नोंथां औ साम' ओंख्रि संनायाबोवथ' बिदिनो होनाय जायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ खारदै खौ होनाय जायो
नंगौ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव खारैखौ माबायसा मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जों वबो बिदिनो खारदैखौ ओ बेसरनिफ्राय बानायनाय जायो बेसरनि गारनाय ओ गारनाय जिगाबनिफ्राय बानायनाय जायो बे। बेखौ सावनानै औ नोंथां औ बे ज' सांनानै बेखौनो ओ बेनि ओंखारनाय हांगार जानायखौ बुथुमा लाना फैनानै ज' दोननाय जायो बेनि ओमफ्राय बेखौ ओ मोनसे ओ मोनसे आइजेंआव दोननानै आइजेंखौ फलंनाय जायो जेरै जगफोरखौ थोरसिफोरखौ फलंनानै बेयाव ओ हि होनानै ओ खारदैखौ ओ हांगारखौ होनाय जायो ओमफ्राय गोजौआव दैखौ होनानै बुंनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों खारदैखौ बानायनाय जायो औ औ ओमफ्राय थालिरनिफ्रायबो एसे बानायनाय जायो
नंगौ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव एसे आलादायै बानाय जा जायो नङा होनबा नों
औ औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो एसे आलादा जाहैबाय।
नंगौ नङबा नोंथां
नंगौ नंगौ। दा खारदैखौ जोङो गोबां ओंख्रिफोरावनो होनानै स सङो नोंथां
औ मोजां
बे जानो जोबोद गोथाव जायो।
औ नोंथां मा मा ओंख्रियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
ओ नोंथाङा बुंफिंनाय मा होनदोंमोन मोजां खोनायासै।
अ खारदै ओंख्रिखौ मा मा ओंख्रिजों बानायनानै संनाय जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना मुंफोरखौ?
नंगौ नोंथां जों खारदैखौ गोबाङैनो अनला खारै सबाय बायदि मैगंफोराव होनानै ओ संनाय जायो नों
औ
दे बिदिब्ला नोंथां। ओ दिनै रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे नोंथां जागोन।
गोजोन
आ दे गोजोन्थों